हेल'
खोनाबाय
हेलौ
खोनायाखै
हेलौ खोनादोंना
औ खोनायाखै
हेलौ
आंनिखो खोनाहैयाखै नामालै
खोनाबाय
खोनाबाय
औ
फिसा फिसा एसे खोनादों
फिसा फिसा खोनाथारदों
एसे साउन्डखौ फुल होनानै लालाय
साउनआ दा फुल जाबाय आंना
होम होमबा जों मा टपिक रायज्लायनो नागिरदोंमोनलाय बेरायनायनि ना
जोङो माबानि बारै रायलायनो नागिरदोंना राइडनि बारै दा औ दा गिबियाव नोंथाङा एसे फोरमायना होग्रोदो
दाथ' माबायाव थांनो नागिरदोंमोन मा होनो टाउनाव अरुनाचलावहाय ओमफ्राय नों थांनो सोलाबगोनना सोलाबा
औ
खोनाबाय
खोनाबाय औ
हेलौ टावांआव जों राइट थांनो नागिरदोंमोन नों थांनो सोलाबगोनना सोलाबा होनदो आं
ए आं सोलाबनाया आंबो सोलाबो
ओमफ्राय बाइकफ्रा थिग जोबखा नामा
एसे खोनाय आरोे
थारिकआथ' नैबे मास नबे नैबे मास जोबनानै थांगोन
ए नैबे माबा नैबे जुलाइ मास जोबनानै नैबे जुलाइ मास जोबनानै थांनाय जागोनना
औ औ
औ ओमफ्रायो ओ खोनादों खोनागासिनो
ओमफ्राय दा बाइकफ्रा थिगानो दंजोबखायो दा बानायखाजोबखानाय
थिगानो थिगानो दंजोबो गासिबो खालि माबा मा होनो सारभिसिं होनो बाखि दं आरो माखासे गाबोन लांनो नागिरदों
सार्भिसिंखौ होनानै दोनदो ओमफ्राय ओरै जोंनाव हजों बेरायनो थांनायाव फुरा बुस्थुफोर लांफाजोबखानांगोन जेनबा ओरै टायेर फाम्प होग्रा इन टायार इनफ्लेटर ओमफ्राय बक्स लाखानांगोन आरो गारिनि खिथु उनावहाय
औ बेखौथ' एक्सट्रा बानायनानैसो लागायनांगोन लागाय हैनांगोनसो बेखौ मेकारनाव थांनानै
औ बेखौ बायनांगोन एसे दाम लागोनदां बे बक्सआ मोजां कुवालिटिखौ लगायबा मोजां कुवालिटिखौ लगायबा एसे दाम थांगोन बेहाय ओमफ्राय नों माबायदिखौ लगायो
उम ओ ओ ओरैनो औ खोनागासिनो ओरैनो जों बाइकजों थांङोबा बेसिबांसो घन्टा लानाय जागोन।
मेपाव नायब्ला बिदिनो माबासो लिरनाय दंमोन मा होनो ओ सिक्स आवार ना सेभेन आवार बिदि लिरनाय दंमोन आरो ए ओमफ्राय नों लासै लासै थांबाथ' एसे लेट जागोन
जोंथ' थादनाय जागोन ना लामाफ्राव एसे जेन'बा जों अबेबा मोन मोनसे जायगायाव एकदम बिउआ मोजां फैबाथ' लाख सोलाखि मानि एसे नायनाय जागोन दां
औ एक्स' किल'मिटारनि उनावहाय माबानांगोन थाथ'नांगोन नङाबा नों
उम
बेबादि रानिं सालायबाय थानो हायाना सिनख्रि सायो बिरादनो आरो नों अहायबा जायगा मोजां नुबा फट' लाबाय एसे बै माबा केमेराखौ लानानै बायनानै लानानै थांनो सानदों आं थ्रि सिक्स
औ थ्रि सिक्सटि केमेराया मोजां जायो
उम
ओमफ्राय दा आरो बे माबा मा होनो डकुमेन्टआ मा मा लांफानांगौ जायो।
बिसिनाव हजों माबा मोनबानो लांफानांगौ जायो मा होनोमोनलाय गावसोरनिखौ हजोंनि इन्ट्रिनि दंङो ओमफ्राय जोंनालाय बे ड्राइभिं लाइसेन्स थाखाबाय पेन कार्ड बेफोर थागोन आरो
ओमफ्रायो ओ बाजेटआ बेसेबांसोनि जानांगोन जागोन जेनबा
पेट्रल पेट्रला बिदिनो लादो ओ टेन थावजेनडखौनो लादो आरो पेट्रलाव माने आलाम आलाम ला खानांगौना नंङाबा जाया हाइ बाजेट
हाइ बाजेत औ ओमफ्राय ओरैहाय थाबाय जानाय लोंनायावहाय हटेलफ्राव बिदिनो थानांगोन ना
गासै फिफ्टि थावजेेनखौ लादो आरो फिफ्टि थावजेन लाबानो जागोन
थावजेन प्लास माने
क्लास नांलायला बेनि गेजेरावनो जानो हागौ माने बांद्रायबो थाङांलै एथ' जायगायाथ'
ओ खमैबो बे सानबै से थानाय जागोन जेनेबा साननै ना सानथाम?
सानबासो थानाय जागोन।
फुरा एक्सप्लर खालामबोजोबसैना जायगाखौ।
खोनायाखै?
औ फुरा जायगाखौ एक्सप्लर खालामबोजोबसै होनदां।
औ एक्सप्लर खालामनांखागोन नालाय गामि एकदम खनना खनलायाव थांजोबनोसै ब्रा। खाथि खालानि बे गामिफ्रावबो बे हाजोआव एकदम अभार आवबो थांगोन।
बे हाजो सेराव द्रनबो बिरहोनो सानदां एसे।
औ जायगायाबा खाथ्रा भिउ फैगोन माथो।
ओम
गोथां गोथांनो। माबा मा होनो एकदम ओरैबायदि फिल खालामगोन खि नोङो आउट कान्ट्रिआवसो दङ एकदम। बिसिनि थिं जायगाया एकदम बिदि जायो आरो।
औ नैबे माबा मा होनोमलाय जोंना बे लामाफ्राव जानो मानो बुस्थु लाफानांजोबखागोन नङाबा ओरै हाजो एरियाना बबेबा एरियायाव नो दै गांला बायगोन बे ओंखायनो बै हाइद्रेसन बेगखौबो बायनांगोन
औ जाग्रा आदारफोर लांफानांगोन आरोना।
उम
ओमफ्राय दायो जों साबसे होनदों गासै टटेल? थांग्रा फोरा सातजन सतदा औ बाइकआ सोर सोरना‌ बा एसे खिनथाहरदो मिथियोबा?
दा बिसोरखौ सोंथ'नाय जायाखै बांसिनानो रयेल एनफिल्ड गंब्रैसो जागोनदां ओमफ्राय। माखासेया दडमिनार ओमफ्राय केटि एम गंसे दं।
बायगा गोगोम थाव जायो।
जायोलै बिदिबो बेबाबो जायो नों माबा बै हेन्देलखौल' सोलायबानो जायो। थावाथ' जानाया जेबो नङा बेफोर।
औ
खोनायाखै?
सोलायखानोसां होनबा।
हेन्देल बारखौ सोलायनांगोन नङाबा बे गंनाया गोजान गोजान लं राइड थांनायाव एसे प्रब्लेम जायो आरो औ।
ओरैनो सतजननि हारसिं हारसिं ना गंफा गंफा बाइक दं खोनायाखै?
औ दा रावबो डाबुल थानाय नङा मानो होनबा बेग थागोन ना?
औ
खोनायाखै?
ओरै माबा मा होनो जेनेबा जायगायावनो एकदम थिक जाजोबगानो बै बेग बायदिसिना लानायानो।
बेगालाय थाखानांगोन ना नों उनाव नङाबा बोरै थो जानो नों गोजान जायगा थांनाय ना। नङाबा नों एसे एनैजों जाया बाहाय गासिबो थांजोबनांगोन नों ए क्सट्रा ओरै गारिनि क्लाच केेबोल लानांगोन ब्रेक फेल मानसि लाफानांगोन नङाबा नों हाजो एरिया ब्रेक फेल जानो हागौ बेबादिनो ओरै नोङो गानग्रा जोमग्रा रेइनकट लानांगोन माने अनेक नों हा हारसिङैब्ला हारसिंब्लासो साबसिन जाखायो माने माल माथा लानायाव नों डाबलबाथाय एसे
उम
डिसथाब जानो नागिरो जों सासे उनाव गाखो गाखोफ्लायोब्लाथाय माने माबा जायो आरो मान लानो जायगा खस्थ' जायो ओंखायनो हारसिं गाखोबा मोजां जायो सालायनोबो कम्फर्टेबोलसिन जायो। नांगौबा लामा लामा मेंबा जिरायनो हाबाय।
ओमफ्राय दाख्लै नोंथाङा शिलिङाव थांदों होनदोंमोन नामा ओमफ्राय जो माबायदि एसे खिथाहरदो जायगाफ्रा माबायदि मायाव थांनानै
बेयावबो मोजाङानो एकदम भिउफ्रा मोजां आरो बेना लामाफ्रा एकदम जेबो गाज्रि गैया। एकदम जायगाफ्राबो माने लेथ्राबो गैया आरोना एकदम पिसफुल बेबादिनो
साफा
औ जानायफ्राबो बिराद गोथाव गोथाव मोनजायो बिसिना ओमफ्राय एक्सपेनसिभबो नङा आरो गासिबो
उम
आरो मानसिफ्राबो मोजां बेना फलाइट आरो
नोंसोर सानबैसो थायैयामोनलाय?
जों गासै सातदिन जादों।
सातदिन
बेयाव बेनिफ्राय एक्सपिरियेन्स जाबोबाय आरो ओरै बेरायनानै ओमफाय दा ओरै गोजानसिनाव थांनो माबानोसै
उम शिलंनि शिलंनि अ औ शिलंनि बबे बबे जायगायाव बेरायना फैयामोन ओमफ्राय? आंहाबो थांनाय जायाखैना एसे एबार थांनो सानदों उनाव थांखांनानै फैनानै
बिदिनो दं चिरापुन्जि दं। ओरै दाउखि दं लाइटलुम दं हिसाब गैया उवाटार फल्सआथ' हिसाब गैया मोनबेसे नायनो माने गासिबो नोङो औ सानसेनो बेरायजोबनो हाया। मेंनायबो मोनो नों लामायानो एकदम गोजौ गाहायना। सालायनाया सिदा नोङा गेदा गेदि एसे आरो टाउन एरियायाव एसे ट्राफिक जायो बिसोरनाबो।
मोजाङानो बिदिब्लाथ'
उम
ओ ओमफ्राय जोंना ओरैजाय आरो
प्लानिं खालामबानो जाबाय मोजां प्रिपेरेसन खालामबानो जाबाय बुस्थुफोरखौ बायजोबबानो जाबाय।
रेडि खालामखानांसिगोन।
एकदम दानिफ्रायनो
औ नङाबा जानो जायाना
नै मास जोबनाय लोगो लोगोनो दा?
औ बेे मास जोबबानो थांसै माने दाथ' एसे खामानियाव बेस्थ' नालाय ओमफाय खामानि जोबखांबानो थांसै आरो जनो
ओमबाथ' औ औ होनबाथ' एकदम लाहार फाहार खालामनांसिगोन एसे जमा खालामनांसिगोन से फैसाफ्रा
बुस्थुफोरखौ बुस्थुफोरखौ जमा खालामजोबबानो जाबाय
उम आरो बाइकआबो एसे मोजां बानायनानै लाखानांगोन जानाय नंङा
औ ओमफ्राय एक्सट्रा बुस्थु लाजोबखा बे क्लाथ्स
औ
केेबोल ब्रेक पेद बिसोरो हाजोआव माने ब्रेक थाया थाया जायो।
बै माबा ओ रेन्सफोरखौबो लानांगोन नामा बानायग्रा जेनबा माबा जे
गासिबो लाफाजोबनांगोन बे बक्सआव सोनानै लाजोबनांगोन गासिबो
उम
र' आं नोंनाव उनाव कल खालामफिनगोन हा औ बेखौ लाफानाया मोजां आरो उनाव खबर होफिनगोन आं दे होमबा
औ
दे